हेलौ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
अ नोंथां आङो दायो नै साहा लोंखांनानै ओरैनो जिरायदों आरोखि ना नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा दा दान्दिसे सम होनो हाखागोन दा
ओ हागोन दे रायलाय जागोन बियो
जेनेबा जों नैबे समावहाय मोनसे जिखुनु आयदा लानानै सावरायसै नङा होमबा
औ औ औ
दा बे आयदाखौ आं बुंनोसै नामा नोंथां
दे दे नोंथाङा बुंग्रोदो
औ जेनेबा बे आइदायानो जाबाय दाथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
बयबो माइ गायो
औ औ औ
दा बे माइ गायनो थाखाय जों मा मा खालामनांगौ बा जोंनो मा मा आइजें आइला नांगौ
औ औ औ
बा ओ गामिनि सुबुंफोरा माबादि माइ गायो
औ
बेफोरनि सायाव एसे मोजाङैनो सावरायजागोन दा नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां
अ अब्ला आं जागायजेनसै नामा नोंथां
अ दे नोंथां जागायदो दे
बुंनो थाङोबाथ नोंथां जेनाखि जोंनि गामि ओनसोल बिसोर माने गासिबो नखर नखर जों माइ गायनाय खौ नुनो थांखायो नालाय नोंथां दा बे माइ गायनायाव जेनेबा नखरसे मानसिनि सुबुंआ मा बादियै जेनेबा ओ गि बियावनो मा खालामग्रोयो माइ आबाद मावनो थाखाय जों बेखो एसे सावरायसै
औ सावरायजायो
बुंनो थाङोबाथ खोथियाखौनो जों फोग्रोयो
औ औ
खोथिया माबा मा होनो फोनायनि सिगां जों हालेवनानै लाग्रो नांगौ हालेवनानै हाया मोनोबा जेनेबा जोंथ माइज्लि जायखौ होनो बेखौ माने बे माइ बेवहाय दैमा बा बबेबा मोनसे फुख्रिफ्राव सोमनानैहाय जोङो न' बिनिफ्राय लाबोनानै जेनेबा जों खुबैफैयो हाया मोनोबा दा गावसोरनि बादि जेनेबा गावसोर मा माइ फैयो बिनि सायावसो सोनारो जेनेबा बिसोरो गोबां माइ फोनो हागौ जेरै रनजित बा बावा बेफोरबायदि आरो
औ औ औ
मनसुरि जमुना बेफोरबायदि गोबां माइखौ जोङो माने गामि ओनसोलाव फोनायखौ नुनो मोनो दा बेथ' जाबाय माइ फोनायनि बेलायाव दाना खोथ थिया लासै-लासै माब्ला देरो बेखौ नेसै आरो माइ गायनो।
औ ओ।
माइ देरो अब्ला गामिनि सुबुंफोरा मोसौजों हालौवो थेवबो आथिखालाव मान जों नुनो मोनो ट्रेक्टरसोनाय नोंथां। ट्रेक्टरजों बो मानि हालेवनाय खौ गोबां बिदिनो आथिखालाव गामि ओनसोलावहाय जों नुनो मोनसै नालाय नोंथां।
औ-औ।
गोदोथ' जों नायनो थाङोबा जेनेबा ट्रेक्टर बेफोरबायदि ओ मेचिन फोरनि जेनाखि हालेवग्रा बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
बिदिनो नांगाल जुंगाल मै बेफोरबायदिजोंनो मानि दुब्लि जेनाखि माइ गायग्रा बेखौ मानि फोमोननो गोनां जायोमोन हालेवनानै नोंथां।
औ-औ-औ।
दा ओरैनो नोंथाङाबो जेनाखि माइ गायनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोनायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां फोरमायजायो।
औ।
गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय मा खालामग्रोनांगौ ओ खोथिया आरोखि ना खोथियाखौहाय जोङो फोननानै लाग्रोनांगोन ना नोंथां।
औ-औ।
औ खोथियाखौ खोथियाखौ फोननो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवनानै बेखौ
अ सरि गिबियावनो जोङो मा माइखौहाय दैयावहाय सोमनानै दोननांगोन आरोखि ना हरसे
औ-औ।
बिनिफ्राय बेखौ बोखांनानै नांगोलजोंबा टेक फोरजों हालेवनानै बेखौहाय हाखौहाय हाब्रु खालामनानै माने बाहाय फोनाय जायो। नोंथां।
औ-औ नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसेबा देर मास बिदि थानानै बे खुथियाखौ फुनाय जायो आरोखि नोंथां ना।
औ-औ।
औ आरो बेखौ माने गायनो थाखाय आर आरो मा जोङो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों बेखौ हालौनांगोनलाय आरोखि ना नोंथां।
औ-औ नोंथां।
बेखौ फोमोननानै हाय बे खोथियाखौ हाय गायनाय जायो आरोखि ना नोंथां।
औ-औ।
दा बेनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबैथ' जाखा नांखागोन नालाय नोंथां उम। दा दैज्लां बोथोराव हाय बेल नङा ओ गोबां मानि मा होनो आरो खामानियाव होयो आरोखि ना नोंथां दैज्लां बोथोरा। जेरै रां खामायनायावनो होन बेवहाय खामानि होयो आरोखि ना नोंथां। दा नोंथांमोननि जोंहाय ओ गायनाय फुनाया माबादि सोलिदों।
ओरैनोथ बिदिनो जेनेबा दै दङ हिसाबै खावसेयानो गायखां जोबबाय आरो नोंथां दाथ जुलाइ मासयानो हाबबाय नालाय नोंथां। दामानि ओरै बायदि जेनेबा जायफोरनि नखराव हाया बुरजा बा गोबां माइ गायो बिसोरहा मानि खामला लानायबो हुदा बा गोदोनिफ्रायनो बेफोर बायदि हा बुरजाफ्रा बिदिनो गावस्रा नखरसेयाव गायजोबनो हायालाय बेनिखायनो खामला लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा बे खामला लानाय हिसाबै बि बिथांमोना जेनाखि गावस्रा नयाव हाय गायनायनि अनगायैबो जेनेबा गुबुनखौ हाय जेनेबा रां खान्थियारियै मुलाम्फा होनायखौ जों नुयो आरो नोंथां। दा बेफोर बायदिनो जेने बा माइ गायनोल बिदिनो खामला लाया बिदिनो आलि दाननो थाखायबो खामला ला नायखौ जों जेनाखि गामि ओनसोल जायनाखि हा बुरजा गोनां बिस बिथांमोनखौ माने बे बेफोरबादि जेनाखि रांखान्थियारि मुलाम्फा होनाय बेफोर बायदिखौबो नुनो मोनो आरो दा जो बोर मोजां जेनेबा बेफोरबादि। जेनाखि रां बेखौ आरजिनो दैज्लां बोथोरावबो हायो आरो हिनजावानो जा हौवायानो। जाय हिनजावफोरा जाहैबाय ओरैनो बेखार थास्लाय स्लाय दैज्लाङाव हाय बिदिनो। ओ फैसा खामायनो हायो माइ गायनानै हौवाफ्राबो बिदिनो आलि दाननो मोनो जेनेबा। खामला हिसाबै मावनानै रां आरजिनो मोनो हौवाफोरनि जेनाखि खामला मावनाय बेखौथ बुंनो थाङोबा जोङो बाजौ खोनानो मोन आरो हिनजावफोरनि जेनाखि आथिखालाव माइ गायनाय बियो माने बारायबाय जाय सिगाङाव हाय नैजौ बाजिमोन दायो जों खोनानो मोननाय बादिब्ला थामजौसिम जाबाय होननानै आं खोनानो मोनदों। दा नोंथांमोननि जायगायावसो माबादि नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
ओ जोंनि जोंबो नोंथां ओ। जिथुनाखि माइ गायनाय बेयो थामजौ आरोखि ना। जिथु हौवाफोरनि आलि खोनाय आलि दाननाय बेयो ब्रैजौ खावसेनिफ्राय बाजौ बेफोर बायदि आरोखि ना।
औ नोंथां औ औ।
औ दा नोंथांमोननि जोंहाय ओ अखा गोलैदोंना।
अखायाथ मानि बि बिदिनो आरो जेनेबा नांगौ बायदियै गोग्लैगासिनो दं जेनाखि एखमबा बिदिनो जेनेबा सानथामसो हायालाबा थायोबा बिदिनो जायफोर नाखि दै गोनाङावनो थाब थाब गायब'नो हादों बिस्रा माने मुलाम्फा जादों आरो जायफोरा माने थाब गायग'नो हायाखै माने बिस्रा अखाखौ नेफिननो गोनां जादों दाथ' मोजाङानो नोंथां हागासिनोलाय नै दा अखाया मोजाङानो बुंजायो आरो नोंथां
औ जोंनिथिमथ' गैया ने हायाखै माने एखे दुब्लि फोथाराव माने रानजेन जोब बाय आरोखि ना दैयानो गैथ'ला गायनो मोननाय नंला माने जोंनिथिंजाय माने माबा माबाबो गैया नालाय जाम्फैबो गैया नालाय दै लाबोग्रा
औ ओरैनो नोंथां नोंथांमोननि जायगायावहाय जेनेबा मा मा बिदिनो माइखौहाय गायनाय जायो मा मा मुं बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां एसे खिन्थाना होदो
औ औ बेराय रनजित जमुना फुल फाख्रि बांला एरि बुन्दु बुन्दु जमुना बेफोरबायदिखौ गायो आरोखि ना नोंथां आरो बायदिसिना बिदिनो माइ गोदानबो गायो जेनेबा सोतोर पसातोर बेफोरबायदिबो खोनानो मोनदां नामखौहाय।
औ नोंथां जेनेबा जोंथ' गोदोनि समाव गोबां बिदिनो जेनाखि गोदान गोदान माइ बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन नङा होमबा?
औ औ औ औ
आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने गोदान गोदान माइ दिहुनसै आरो जेनेबा जानोबो गोथाव जायो अबेबा अबेबा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव नङा होमबा नों
औ
दा गोदोनि समावथ' मा बुंनो बेफोरबायाददि जेनाखि गायग्रा मेसिनफोर बेफोरबायदि बो गैयामोन आरो दा हानो थाखायबो मेचिन ओंखारबाय बुंनो थाङोबा सुबुं खौ ओरैबायदि आलसिया खालाम बायना बे जेनाखि आथिखालनि मुगा बियो ना नोंथां? दा बुंनो थाङोबा बे खौनो ग्ल'बेेलइजेसननि मुगा होन्नानै बुंनांसिगोन आरो ग्लबेलाइजेसना ओरैबायदि साग्लोबबाय जोंनि जेनाखि थासारि नैबे समावहाय बेखौ माने आवग्रिना लाजोबखाबाय आरो सुबुंफोरा माने ओरैबायदि जाबाय मानि जेना खि गावसोरनि खस्थ' बेखौ मानि खालामला आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन मेसिनफोरनि सायाव सोनारसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां गोबां जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय ना नोंथां?
नोंथां औ। दा माइ हानो थाखाय मेचिनफोर बाहायो नामा ना नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो खामला हाजिरा
अ नोंथां जोंनि ओनसोलथिं थ बे हाग्रा मेसिनफोराबो बाहायथ'नाय जायाखै आरोखिना नोंथां।
औ
माने बेखौ माने खामला होयो आरोखि ना। आखाइजोंनो हायो आरोखि ना मिचिन एरिखौ जोंथिं लाबो थनाय जायाखै नोंथां नोंथांमोननिजों लांबाय नामा?
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो सफैहांबायानो नोंथां गंफा गंनै हानाय खौ नुजेनबायानो माथो औ। ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि जाय गायावहाय बिदिनो अ बे माइ जेनाखि ट्रेक्टरजों होयो जे बिदि होनाय नुयोना नुवा? माइ मारा होनाय।
अ नोंथां ट्रेक्टर जोंथ' मारा होयो औ माने दानिया माने मोसौजों मारा होनायखौनो खम नुबाय आरोखि ना जोंनि ओनसोलजोंबो माने हानानै लाबोना नो ट्रेक्टर जोंनो मारा होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखिना नोंथां।
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां औ खोनायाखै नामा खोनादोंथ' आं।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ दा जोंनिथिंबो बि बिदिनो आरो जेनेबा न'खरफा न'खरनैखौ नुनो हायो जेनेबा मोसौजों मारा होनाय थेवबो माने नोंथां बुंनो थाङोबा गासै बो थाब जायो नालाय साननै सब्रै बिदिनि खामानिखौ सानसेयैनो फोजोबनो हानाय जायो जेनेबा ट्रेक्टरजों मारा होयोबा नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा ओरैनो माबाफोर खहा जायो नामा जेनेबा ट्रेक्टरजों मारा होयोबा नोंथां मोसौजों जों मारा होनाया मुलाम्फासिन सानो नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ए ट्रेक्टरजों मारा होनायाथ' एसे माने फोनायाव माने माइजिलि फोनायाव माने एसे असुबिदाखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां। जेरैहाय मोसौजों मारा होबा माने साबसिन जायो आरोखि ना नोंथां खाबायना नोंथां।
औ औ नोंथां अब्ला जोंना टाइमआबो जोब्बाय माथो नोंथां।
औ नोंथांं बिदिला ला
औ दे दे।
औ दे